खोनदोंना नोंथां औ नोंथां औ जों हबा दायो जों ओ मागोनि मागो फोरबोनि सायाव ओ सावरायसा नोंथां?
औ नंगौ
औ नंगौ साधराम जागोन दे नोंथां औ होमबा आं एसे जागायग्रोसैना नोंथां। औ नोंगौ जागायजननो हागोन दे औ मागो होननानै बुङोबा माने जोंनि बर'फोरनि बा जोंनि आसामनिनो मोनसे एंगार हायै मोनसे बोथोरजों सोमोन्दो थानाय फोरबो होननानै जों बुंनांगोन। जाय फोरबोआ फैयोब्ला औ जाय फोरबोआ फैयोब्ला जोंनि गासै आसामनि रायजो राजाफोरा बा थागिबिफोरानो माने रंजाखांनायखौ मोनो आरोखि। बेबायदि मोनसे फोरबो आरोखि बेयो दा बे गो बैसागो फोरबोनि गेजेरावनो जों मोनसे फोरबोखौ लाहो लानो गिबि सारियाव दोननांगोन जाहैबाय बेनो जाहैबाय बैसागो फोरबो आरो बे बैसागो फोरबोखौ बे खौ जों बैसाग दाननि एबा एप्रिल दाननि बैसाग दाननि सेथि खालार खालि जों फालिनाय जायो आरोखि बेयो मोनसे बोथोरजों सोमोन्दो थानाय मोनसे फोरबो औ जेब्ला बोथोरा गोरलै बिलाइ खिलियो अब्ला जों बे फोरबोखौ फालिनाय जायो बिदिनो फोरबो हि हिसाबै जों सेथि फोरबोखौ जों माने मोसौ फोरबो होननानै फालिनाय जायो आरोखि। बे मोसौ फोरबोआव जोङो माने माने ओ हाथ'फ्ला लानानै बा हालदै लानानै थाव एसे लानानै जों बेफोरखौ माने मोसौनाव फुननानै होनाय जायो आरोखि बिनि उनावहाय जों मानि औ बेनि उनाव जों खाथिनि जाम्फै फुख्रि बा अबेबा दैमा दैसाफ्राव जों थुखैनो लांनाय जायो आरोखि बे लांनाय समाव मोनसे मेथाइ खननाय जायो मोनसे सल' खननाय जायो बेनो जाहैबाय माने बेखौ सल'खौ बयबो मोनथिखायो बेनो जाहैबाय लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा होननाय औ औ बे मेथाइखौ जों खनै खनै बेफोरखौ थुखैहैनाय जायो आरोखि। औ बिनिफ्राय औ बिनिफ्राय अखानायै खि सोलियो जाहैबाय माने मानसिनि बैसागु बा गोखा गोखै जानाय बैसागु औ बांसिन बेखौ मानसि बैसागु
नंगौ नोंथां नंगौ।
जों माने गोखा गोखै माने गोबां हाग्रायाव मोननाय मैगं थाइगं जेरै लाफा सायख'नो जेरै थालिर फस्लानो बायदि मैगंफोरखौ जों लाय नानै खांनानै बा खानानै लायनानै माने बेफोरखौहाय माने बेदरफोरजों अमा बेदरफोरजों बा बा माबा मोनसे बेदरजों जों माने संनानै जानायखौ जों नुनो मोननाय जैयो। खाथिनि खालानि बा रायजो औ रायजो राजाफोरखौ लिंहरनानै बा न' खाथिनि ओ बाहाय बाहागिफोरखौ जों लिंहरनानै बेखौ जों राननानै जालायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो बिनि अखानायै जों माने गामि गामि मोसानायफोरखौ जों नुनो मोनो न'खर न'खर गिदिंनानै माने ओ खाम सिफुं गंगोना जथा लाना हारम'नियामफोर लानानै जों माने मेथाइ खनै खनै जों माने न'खर न'खर गिदिंनायखौ नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो औ औ। बिनि अनगायैबो जों मानि मोनसे ओ मागो दंबावो जाहैबाय बेनो जाहैबाय ओ मागो दमासि आरोखि। जायखौ बुङो जों दमासि औ बेयो जानुवारि दानि दाननि ओ नैथि थि सप्तायावनो गोग्लैखोमा बेयो बांसिन औ बे समाव बेयो फोरबोआ जायो। जेराव जों माने ओ फिथा ओ फिथा सिथाव ओ माइ ब्रा बायदि बायदि रोखोमनि सावनानै मानि जों माने रंजायो आरो। खि बेफोरबायदि ओ सावनानै रंजानाय माने जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरोखि। औ औ दा नोंथांमोननि जों मा बे मा बे मागो फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो माबोरै फालिनाय जायो बेनि सायाव फोरमायनो हागोन ना?
औ हाग गोन नोंथां औ नों नोंथाङा दा बावैसो बुंलांनाय बायदिनो जोंनि मागो मागो ओ जोंनि ओनसोलावबो मागो फोरबो मागो फोरबोखौ बेबायदिनो फालिनाय जायो नोंथां ओ मागो फोरबो होनोब्ला जोंनि गोदो गोदायनि ओंखायनो ओ फोर फालिबोनाय बे मोनसे से बर'नि मोनसे
अ मागो अ जों मोन नोंथां होनबोला फालियोब्ला जों गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ फोर फालिबाय बे मोनसे बर'नि मोनसे नोंथां औ नोंथां मागो फोरबो होनोब्ला जोङो मागोआव फानजा नरलानि ओ औ औ औ जिबा सान औ औ जिबा जिबा खालार खालि जोङो फालिनाय जायो आरोोना नोंथां मागो फोरबोखौ जायखौ जोङो बर'निनो मागो होननानै बुंनाय जायो आरो
खौ जोंनि बर' समाजाल' ओ बर'
बर' समाजावल' जोङो फालिया। औ नंगौ। गुबुन हारिनिफोरखौबो जों फालिनाय नुनो मोना जेरै जोंनि एसामिस एसामिसफोराबो जों जोंना मागो फोरबोखौ फालियो आरोना नोंथां। औ औ नंगौ।
बेबायदिनो मागो फोरबो होनोब्ला जोङो मागो फोरबोआव फिथा ओ फिथा सावराय जोङो देनानै सावो बेबायदिनो जोङो सावनानै गोबां रोखोमनि फिथा बानायो ओ जेरै बेबायदिनो थावनि फिथा एन्थाब फिथा
दा औ आरो बेबायदिनो ओ औ
फिथा हगुमा जायखौ जोङो ओ माइरंनिफ्राय बानायनाय जायो औ बेबायदिनो आरो बेफोरबायदि थावनि फिथा आरो ओ एन्थाब फिथाफोरा जोंना मा माइब्रा माइरंनिफ्राय बानाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोङो ओम मागो फोरबोखौ बेबायदिनो फिथा दैेखांनायनि अखानायै जोङो मा दुगैस्रां लोबस्रां जोङो इसो-इसोरनियाव ओ इसोरनियाव बोर बियो आरो उन्दैफोरा गेदेरफोरनियाव बोर ओ बोर लायो आरो गेदेर बोर सारस्रि आरोना नोंथां औ बेबायदिनो जोङो गासैबो जोङो ओ गासैबो जोङो ओ बेबायदिनो बोर लालायखांनानै ओ बो-बोर लालायखां बोब बेबायदिनो बोर लालायखांनानै सिबो न'खर
न'खर न'खर जोङो फिथा सौरायखौ जानायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां। औ नोंगौ नोंगौ औ। औ औ नोंगौ नोंगौ।
अ भेलागुरु सावनाय जायो जायखौ जोङो ओ गोदोनिफायनो फालिबोबाय थानाय ओ गोदोनिफायनो
औ औ औ औ।
दावखा गाबिनि सिगांनो जोङो मा दुगैस्रां लोमस्रां सावनांगौ होननानै जोङो गोदो गोदायनिफायनो फालिनाय ओ बुंबोनाय आबै आबौमोननिफ्रायनो बुंबोनाय नेम दंखायो जोंहा जायखौ जोङो दावखा गाबैनि सिगां दुगैस्रां लोबस्रां साउ
औ औ औ औ औ औ औ औ। बायदि गोदोनिफ्रायनो नेमखान्थि खालामनानै होखानाय दं आरोना जोंना औ बेबायदिनो जोङो बेबायदिनो मागो फोरबोखौ फालिनाय जायो बयबो ज' ज' फिथा सौराइ बिदिनो जालायो आरोोना न बेबायदिनो
मागो मागो सानाव जोङो बयहाबो ओ आलासि दुमसि गासिबो फैयो न'खरनि खुरमा ज' ज' गासिबो फिथा सौराय जानानै जोङो मा मागो फोरबोखौ ओ मागो फोरबोखौ बेबायदिनो हगार हरो आरोना नोंथां। औ बेबायदिनो मागो फोरबोनि मुङाव जोंना जोंनि ओनसोलाव नोंथां बेबायदिनो मागो फोरबोनि मुङाव गोबां बेबायदिनो ओ बेबायदिनो मोनसे प्रग्रामफोर लानाय जायो आरोना नोंथां। औ बेबायदिनो मोनसे
बे ओ मोनसे बे-बेबायदिनो फालिनाय जायो जायखौ जोङो जोंनि ओनसोलाव जायो ओ बेबायदिनो उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ गेलेनाय बादायलायनाय आरो बेबायदिनो मोसानाय बाद
बायदि
औ औ औ औ औ नोंगौ। प्रग्रामखौ लानानै जोङो मा मागो फोरबोखौ बिदाय होयो आरो ना नोंथां औ बेबायदिनो मागो फोरबोखौ जोंङो रंजा बाजायै खुंनायखौ जोङो आथिखालावबो गोबां नुनो मोनो आरोना गोदो गोदायबोथ' गोबां सुबुं फोरानो मागो फोरबोखौ औ फालिबोगासिनो गोदोनिफ्रायनो औ आरो बेबायदिनो जों फिथा सौराय जानानै औ मागो फोरबोखौ औ बिदिहोयो औ आरोना नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावबो औ बेबायदिनो ओ बैस मागो फोरबोनि मुङाव बेबायदिनो गथसाफोरखौ थुुंलुंगाखां होनाय मोनसे लायो नामा औ औ औ औ नंगौ नंगौ औ औ हागोन हागोन बिदिनो मानि ओ जोंनि दिनाव जोंनि ओरैहायबो मानि मागो फोरबो बा बैसागु बैसागो फोरबो बेहाय ओ बिदिनो ओ बिदिनो प्रग्राम लानाय जायोे जेब प्रग्रामफ्रावहाय माने ओ उन्दैफोरनि थाखाय बा गिदिरफोरनिबो थाखाय माखासे खेला फोर होनोनायखौ जों नुनो मोनो जेरै दाउला सौलायनाय सेयार सिख'लायनाय ओ मेगन खाथनानै दाबखा बोग्रोमनाय बिदिनो मेगन खााथेनानै हांसो हमनाय औ थालिर बिफां गाखोनाय औ बिदिनो बिसकुत अरखांनाय ओ बेनि अनगायैबो खेलाफोरनि अनगायैबो जों मानि मोसानाय ओ मेथाइ खननाय ओ मिन्थिखायै बुंनाय बादायलायनाय बेफोर बाद बादायलायनायफोरखौ लानायखौ नुनो मोन्दों आरोखि मिथिस्लाबै बुंनाय औ औ औ औ औ लोगोसे मा मागो फोरबो होनोबा जों जायखौ होनोब मा खाथि गासा औ बेबो थ गोग्लै जाहैबाय जों माने बेखौबो लानांगोन आरोखि औ औ औ औ बेफोर जाबाय गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय फोरबो नङा होनबा नोंथां औ नोंगौ नोंगौ औ औ नोंथांथ' समायथ' साननानै फैबाय नङा होमबा नोंथां समा जाबाय औ औ नोंथां बिदिब्ला जों दोनथ'लायसै नामा औ दे दे औ औ
रायलायनो बेबायदिनो बर'नि फोरबोनि
नि फोरबोनिनि बागै सावरायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथां औ गोजोन्नाय मोनबाय। औ बिदिब्ला दोनथ'नोसै औ